खुलुमबाय
खुलुमबाय नोंथां
औ दा नोंथांनिसिम गिबि गिबियावनो मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय नोंथां
औ नोंथां नोंथांनिसिमबो मोनाबिलिनि
दा आं नोंथांजों एसे खोथा सावरायनो होनना हरदोंमोन नोंथां नोंथां औ नोंथाङा आंनो बर' समाज आरो बे जौनि सोमोन्दै एसे फोरमायना होनो हागोन ना नोंथां
औ आं हागोन नोंथां मानो हाया जानो अब्ला नोंथाङा खोनासंलांदो
औ।
बर' समाज होननानै बुङोब्ला जोंहा बर'आ मोनसे ओ आसाम हादरसानि मोनसे ओ थागिबि हारि होननानै मोनथिनाय जायो ओ जोङो गुबुन हारिफोरबायदिनो बर'आ मोनसे समायना हारिमु दङ' बेजों लोगोसे जोङो बर' हारि होननानै बुङोब्ला जोङो बर' हारिया बबेनिफ्राय फैया आरो अबेयाव थाजेननायमोन जों बेखौ रोखायै मिथिनो हायाबो जों माखासे लिरगिरिफोरा लिरना गालांनाय ओ माखासे बिजाबफोरनिफ्राय मोनथिनो मोनो जेरै जोङो बर' हारिखौ मंगलियान फोरलिरनि होननानै जोङो मोनथिनाय जायो। जोङो गिबियाव जोङो बे बर' हारिया ओ चाइनानि माखासे ओ यां सिकियां बा हवां हवा दै बे सर बे बे दैमा सेराव ओ गिबि संसारखौ एबा समाजखौ खुंजेनदोंमोन होननानै मोनथिनाय जायो माखासे बिजाबफोरनिफ्राय बिनिफ्राय ओरैहाय नामायबोनानै माखासे ओ हिमालयनि हाजो बारबोनानै जों माखासे नेपाल आसाम बांलादेश सोनाब बंग' बेफोर दाब-दाब जायगायाव रायजो जादों होननानै मिथिनाय जायो बर' हारि हारिया मोनसे गेरेमसा हारि होननानै बुंनांगोन आथिखालाव बेहा गोबां हारिमु आसार खान्थिजों बुं फबनाय बिनिनो मोनसे जोंहा बर' समाजनि मोनसे दोरों बा जानाय-लोंनाय बिनि मोनसे आङो नोंनो नोंथांनो फोरमायनो नागिरदों ओ बे बर' हारिनि मोनसे दोरोङारि जानाय-लोंनाय जौ आं बेनि बारै नोंथांनो फोरमायनोसै एसे जौआ जाबाय बर' हारिनि एंगारहायै मोनसे लोंग्रा मुवा गोदो-गोदायनिफ्रायनो बे जौखौ बर' माहारिया बाहायबोदों बेखौ जोङो गोबां फोरबोफोर
जेरै-हाबा खेराइ सावरि बादालि मावनाय दांनाय धोरोम सिबिनाय बायदि बायदि हाबाफोराव जों बे जौखौ बाहायनाय जायो। बर'फोरा एबा बर'फोरनि समाजाव जौ नङाबानो मोनसे हाबा खुंनाया आद्रा जायो होननानै मिथिनाय जायो। जों मोनफ्रोमबो हाबायावनो जोङो बे जौखौ बाहायनाय जायोमोन नाथाय आथिखालाव बे जौखौ बांद्राय बाहायनायखौ नुनो मोनला थेवब्लाबो जोङो बाहायनाय जायो दासिमबो गोबां जायगायावनो नाथाय आथिखालाव एसे सोलायनो हमबाय जोंङो जौखौ जौनि सोलाय गुबुन दस्रा बाहायनो हमबाय दा जौ जौआ मा आं बेखौ नोंथांनो एसे फोरमायलांनोसै जौआ जाबाय बर'नि मोनसे से दोरोङारि लोंग्रा मुवा जायखौ जोङो बे जौखौ माइरंनिफ्राय बानायनाय जायो बे जौआ माखासे रोखोम दङ जेरै जौ बिदै ओमफ्राय जों माथानि जौ होननानैबो मिथिनाय जायो बेजों लोगोसे माइब्रानि जौ आरो दङ जोंहा जौ गोरान बे जौ बिदैखौ जों जौ गिसिबो होननानै मिथि नाय जायो आं सुंद'-सुंद'यै फोरमायलांनोसै जौखौ बे जौखौ माबोरै बानायनाय जायो? बे जौखौ बानायनो थाखाय जोंहा गिबियावनो नांगौ जायो। गिबियाव नांगौ जायो जोंहा माइरं
औ।
माइरंआ जेखि जाया जानो हागौ जायखिया माइरं जाबानो जायो नाथाय मोनसे गोसोआव लानांगो माइब्रानि जौ बानायोब्ला जोंहा खालि जोङो माइब्रा माइरंखौल' बाहायनाय जायो बेयाव दस्रा गुफ-गुबुन माइरंखौ बाहायोबा बे माइब्रा माइब्रानि जौ बिदै जानाय नङा ओ दा जौ जौखो संनाय एबा खालामनायनि बिनि माखासे खान्थि दङ बे खान्थि बायदियै जौ खौ जों बानायलांनांगौ नङाब्ला जोंहा जौआ जायाबो जानो हागौ बे जौ बानायनायाव मोनसे गोनांथार मुवा दङ बेखौ होआब्लानो जोङो जौआ जाया बेनो जाहैबाय एमाव बे जौ बे एमावा जौ बानायनायाव मोनसे एंगार हायै मुवा जोङो बे एमावखौ नांथारगौ जायो बिनि थाखायनो जों एमाव नङाब्ला जौआ जों जाया ओ बेजों लोगोसे जौवा मोनसे निसा एबा फेग्रा हारिनि होननानै बुंनांगोन जोङो बे जौखौ लोंबा फेयो एबा निसा नाङो देहायाव जोङो बे जौखो मानो थाखाय बाहायदोंमोन बर' फ्रा होनोबा जोंहा गाहायै बर'आ ओ आबादनि सायाव सोनारनानै संसार जाग्रा हारि होननानै मिथिनाय जायो बेनि थाखायनो जोङो जौखौ बाहायनाय जायोमोन मानो होननानै बुङोब्ला बे जौआ ओ जोंनि मेंनाय देहाखौ सुग्लाय होयोमोन एबा मेंगा होयोमोन बेनि थाखायनो जों जौ बे जौखो बाहायोमोन होननानै मिथिनाय जायो ओ आं दा बेखिनिखौनो बुंनानै
ओ बर' समाज आरो जौनि एसे सुंद' बिबुंथि आं बेखौ नोंथांनो फोरमायनानै होबाय होनाय जाबाय ओ दा नोंथाङा मा खालामगासिनो दङ
आंथ' ओरैनो जिरायनासो दं नोंथां
ओ नोंथाङा आंनो माबा मोनसे बाथ्राफोर फोरमायनो सानदों नामा
औ आं नोंथांनिसिम जोंनि बर' हारियावहाय नाखौ लानानै आरो नाखौ लाना नै माबायदि सुबुंफोरनि फोथायनाय दं बेनि सोमोन्दै आं एसे फोरमायना होनो सानदों नोंथां
ओ नोंथां फोरमायना होदो दे बिदिब्ला' नोंथां
औ दा नानि खोथाखौ बुंनो थाङोब्ला जोंना नाया मानसिनि थाखायथ' मोनसे जाग्रा साबबायो मुवा बेखौ नोंथाङा मिथिखायो जेरैहाय मानसिफोरा जेरै नाखौ खहाब होग्रा मुवा बादि जायो बेबायदिनो ना बे दर जाग्रा मानसिया गुबुन मुवाखौ एसेबां गोथावै जायाब्रा बिसोरो ना बेदर जा जानो मोजां मोनग्रा सुबुंफोरा ना बेदर गिया जासे गुबुन ओंख्रि बा खा जा फोरखौ एसेबां खाबजानाय मोना आरो बिसोरो जेरैहाय बर'फोरा नाखौ बायदिसिना मैगंजों गोरोबनाय बादि मैगंजों गोथावै संनानै एवनानै जायो बिदिनो बर'फोरा ना बेदरखौ माने एंगार हायि जाग्रा मुवा होननासो सानना लायो आरो जेरैहाय नाहा मैहा थांनायाव बर'फोरा बायदिसिना ओ बिदिनो फोथायो जायो बिसोरो बर'फोरा बाय बयबो नाखौ माने खहाब गोनां मोनो आरो बर' हारिया मैथा हारिजों ना ओंख्रि जायोब्ला खब'नै बारा हाबो होननानै बुंलायो आरो जोंनि बर' हारिनि आबै आबौमोना बा सुबुंफोरा जायफोरा जानो मोजां मोनो बिसोरो बेफोरबायदि बुङो जेरैहाय जोंना उजायनि समाव ना फावनाखौ थालिर बिलाइयाव जुनानै मेनानैबो जायो ना गोदानखौबो जायो जेरै बर'फोरनि मुजिहाब होग्रा गोथाव जाग्रा मुवा आरो जेरै ना गोरानफोरखौ दस्रा हारिनि बा गुबुन हारिनि सुबुंफोराथ' जोंना ना गोरानफोरखौ खायसे मुगिनायसो मोनो नाथाय बेफोरो ना गोरा नाफामफोराहाय जोंनि बर' हारिनि जोबोद खहाब गोनां खाजासो दा बे नाफोरखौ जोंनाहाय बा ना गदानफोरखौ एवफ्राम एवफ्राम जानायनि उनावबो बर' फोरा सामब्राम गुफुर हाइजें बुरा सामब्राम गोजाजों बानलु बानलु होनानै मोदोम फ्रु बाथोन देनानैबो जायो आरो बिनिफ्राय दुन्दिया सामब्राम होायोलायनो गोथाव गोथावसिन जायो बेनिफ्राय माने मोदोमसिनोबो बेनि थाखायनो खायफा खायफाया दुन्दियाबो बा खायसे गंगार दुन्दिया बेफोरखौबो बाहायनायखौ जों नुनो मोनो आरो दा बैसाग ज जेठ दाननि दै जावरिनायावहाय बर' हिन्जावफोरा जोंना माने सिंखावरि गां गांजेमा दै गुरनो थाङो आरो दैमाफोरावहाय बिदिनो जोंनाहाय दाथ' बेफोरबायदि हाबाखौ खौ मावनाय नुला खम नुबोबाय नाथाय जोंना मोनसे जोंना ओ जे ना गुरनो थांनायावहाय जोंना मोनसे मेथाइबो जोंना दंखालायोमोन बर' फोरनाहाय बे मेथाइखौबो खनै खनै बिसोरो ना गुरनो थाङो आरो गुरोमोन आरो जेरैहाय दै जिरि जिरि होननाय मोनसे मेथाइ दङ बेफोरखौ खनै खनै जोंना रंजा बाजायै बेफोर हाबाखौ मावोमोन आरो लोगोसे बर'फोरा सिंखावरिखौ जोंना अनला खारैजोंबो जानो मोजां मोनो आरो गांजेमाखौ मोदमफ्रु बाथोन देनाबो जानो मोजां मोनो आरो जैरैहाय बुरजा मोनोबा बिसोरो फोराननानै खबयाव सोना दोनो आरो नाफामबो स्राय देनानै औवा हासुंआव सोना सोना दोनोमोन आरो नाफामखौथ' जोंना बानायखाथारो बर'आव बर' हारियावहाय आरो ना गोरानखौ मालदाङाव जाबै जाबै थाव गुबै हालदै थास' बिसं होनानै ना दाबखा खालामोमोन बेनिफ्राय खामानि मुखुब गायनाय फुनाय समावहाय ना दाबखाखौ ओंख्रि बाथोन जायोमोन आरो लोगोसे मोनसे साम' खननायाबो बर'फोरनि मोनसे आसार बायदिसो आसार खान्थि बायदिसो होनना बुंनांगोन मानो होनना बुङोब्ला जेरैहाय साम'फोरखौ दैमाफोराव खन्नानै लाबोनानै सबाय जों जायो साम लादायखौ मैला बांगालजों संना जायो लोगोसे बर'फोरनि फोर साम'खौ मेगननि थाखाय गाहाम होननानैबो फोथायो बेफोरबायदि फोथायनायजोंबो जोंना जायो लोगोसे खुसिया सुलिजों सुयो आरो बोरसिजोंबो बोनो आरो खुसिया खुसिया नाखौहाय बेनिफ्राय मैथ्रुजों खुसियाखौ बा गोरानखौ सबायजों जायोब्लााय मिलौनाय मोनो बिसोरो माने बिफोर जोंनि गो गोदोनिफ्रायनो दाथ' जोंनाहाय बाजारफोरावहाय बायनानै जायो नाथाय जोंना गोदो बर'फोरा गाव गावनो दैमा दैसा बिलोफोराव थांनानै बेफोरखौ गुरनानै बा जेजों सारनानै लाबोनानै बेफोरखौ जायोमोन आरो दा जोंनाहाय बेफोरबायाददि ना बेदर जानाय हुदाखौ गुबुन हारियाव एसेबां नुनो मोनामोन जेरैहाय जों बर' हारियाव नुनो मोनो बर' हिनजावफोरा जोंना खांख्राइ खननोबो जोबोद मोजां मोनो मोनो बिसोरो खुमब्राखौ खांख्राइ माने खुमब्राजों खांख्राइखौ संनानै जायो एबा बाथोनबो जायो खांख्राइखौ जेरै गथ' जोनोम जागोदानावबो जागोदान समावबो जोंना ना बारलि फिथिख्रि आरो साम' खांख्राइफोरखौ जाहोआ जोंना बे मोनसे फोथायनाय आरो फोथायनायनि सोमोन्दै आं बुंबाय नोंथां जेरैहाय रौ ना आरो बिख्लुखौ खिजों एवनानै जाबाय थायोब्ला ओ बिदिनो जोंना रौना बिख्लोखौ खिउ जों एवना जाबाय थायोब्ला आरो गथ' मोनो होननानै बो फोथायो लोगोसे सिमाङाव हासुग्रा मानसियाहाय ना मुथ्राखौ सावना जायोब्ला गायो होननानै जोंना बर' हारियावहाय फोथायनाय दङ आरो मोनसे बेनि उनावहाय दुदालि मैगंजों ना बेंसि आरो ना सिंगि संनानै जायोब्ला गथ' गोर्लै होनानै फैबाय अब' मोदोम सोलायो होननानै जोङो